हेल' नोंथाङा खोनादों ना? अह खोनादों मा ओ फिन खनसे रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों नोंथांजों। ओ जों दा रायज्लायनि ओ
औ
जेनेबा आबादफोर नि सायावनो रायजलायगोन आरो थास' आबाद फाथो आबाद बे आबादनि सायावनो रायजलायनाय थास' थास' आबादनि सायाव रायजलायनो। उम नोंथांमोननिखि थास' आाबाद मावो ना?
औ औ एसे एनै मावनायखौ नुनो मोनो।
नोंथाङा मिथियो नामा जेनेबा थास' आबादखौ बोरै मावो एसे
थास' बुंनो थाङोब्लाथ' थास'नि गोबां रोखोम दङ। माने बिदि गावबागाव थास'आबो रोखोम रोखोम दङ जों आं दा नुनाय हिसाबै दैज्लां समावथ' बेबायदि थास' आबादखौ मावा बेनि सिगांनो जोङो बै ओ सैत्र' मास सैथ्र' दान बैसाग दानावनो थास' गायनायखौ नुनो मोनो।
उम
जोंनि ओनसोलाव बेै थास'आ दा थाङै थुङै मास मोनथाम मोनब्रैनि उनाव थिखो जायो आरो।
उम
होबाथाय बेदर थांनायखौ नुनो मोनो हा सिङाव।
उम
खोनादों नोंथा?
खोनादों नोंथां।
हेल'
औ औ खोनादों
औ
खोनादोंं ओं
आरो औ औ खोनादों आंबो‌ माने बै समावनो जोंनिथिं गायनायखौ नुनो मोनो आरो थास'खौ। बेबायदि आरो बेलेगथ' जोंनिथिं थास' आबाद बेबायदि गैया गैनाया। मावनायखौ नुनो मोना बै खनसेल' बै समनिखौल' मावनाय खो नुनो मोनो आरो।
उम
ओमफ्राय फाथो आबाद बुङोबाथाय फाथो आबादखौथ' गोबाङानो मावो मावनाया दैमा सेराव दैमा से जेरनि हाया बांसिन मोजां होननानै बुङो मावग्राफ्रा जायफ्रा थो आबादखौ मावो औ बिथांमोना बै बेखौबो बै सैथ्र' बैसाग दानावनो बिसोरो मोजां एवनानै हाखौ एवना मोजां एवनानै माने फोनायखौ नोनो मोनो आरो बै समावनो ओमफ्राय बेखौबो बेबायदिनो मास मोनब्रैसोनि उनाव हानायखो नुनो मोनो फाथोखौ इनि गेजेरावनो उन्दै समाव माखासे म्फौफोर जानाय नुनो मोनो जाब्ला थाय बिथांमोना मुलि बायदिसिना एम्फौ खारहोनो थाखायबो मानो थाखाय मुलि होनायखौ नुनो मोनो इसोरो बेबायदिनो एसे जुद थोन लायो आरो माने उननि समाव जेन मोजां फिथाइखौ मोननो हायो बिथांमोना हाथुआ जेन उन्दै समावनो नस्थ' जाया बा ओ गाज्रि जाया बेनि थाखाय बिथांमोना बेबादि जोथोन लायो जोथोन लानाय लानानै आरो सोरबाया बिलाइखौ खाना दोननायखौ नोनो मोनो उन्दै समाव जानो थाख थाखाय नारजि हिसाबै माखासेखौ बेबायदि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो सोरबाया दोना बेबायदिनो उननि समाव जेब्ला हायो फाथोखौ हानानै सानथाम सानब्रैसो ओरैनो माने बजा बजा खानानै खाथुमनानै सानथामसो दोननायखौ नुनो मोनो जाबनानै मोजांनो
उम
ओमफ्राय आरो बेनि आरो साननैसो उनाव माने दैयाव लांनानै सोमना दोननायखौ नुनो मोनो आरो बे फाथो बिफांफोरखौ ओ बेखौ जेनेबा दस फन्द्र' दिन बेबायदि सोमनानै दोनो दै सिङाव दोननानै बेनिफ्राय माने फाथोखौ दिहुननाय जायो आरो बै समाव दैयावनो बेनि माबाखौ गासैखौबो साफा सुफा खालामनानै न'सिम लांनायखौ नुनो मोनो फाथोखौ बे जेंखौ दिहुननानै आरो बेनिफ्राय फाथो सेना जायो। खारो फाथो बिफाङा जायखौ बुंनो फाथो सेना बेखौबो लांनानै सोरबाखौ आ न'आव बेरा माबा बायदिसिना होनाय न'फ्राव बेफोरखौ अर सुनाय बेफोराव बाहायनायबो नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय फा लांनानै मोजां फोरानो आरो फोराननानै बेबादिनो सोरबाया बाजाराव फानहरो आरो सोरबा सोरबा न'आव न'निफ्रानो लांफैनायखौ नुनो मोनो आरो बै समाव औ बेबायदिनो जोंनि थिं थ थास' आबाद गैया।
थास'नि माबाखौहाय मान मिथिया आंबो जोंनिथिं नुव नालाय मावनायखौ
उम
फाथौखौ बेखिनिखोनो नुनो मोनो आरो जाखिनि बेनि माबा बेबायदिनो सोरबा न'निफ्राय लांफैयो सोरबा बाजाराव थांना फानो। सोरबाया। न'नि थाखाय दोरों सायो माबायो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि। फाथोनिफथ' आरो जायो जायफोर माबाखौ बानायनाय जायो बेफोरखौ। सोरबा सोरबा गावबा गाव बानायना लानायखौ नुनो मोनो। नोंथांमोननि ओनसोलावबा माबायदि मावो फाथो आबाद। आरो थास' आबादखौ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होब्ला।
उम।
एसे मोनथिगौमोन आंबो जोंनिथिं गैया नालाय थास' आबादा। खोनादोंना नोंथां। हेल' नोंथां।
औ।
औ।
होनबा औ खोनादों। थास'खौ बिदिनो। औ खोनादों। फासआव हालौवगोरो हाखर
हाग्रा बिदिनो बे ओ लाइन लाइन बिदिनो बाराद्राय खाथिबोजावा एसे गोजान गोजान बाद्राय खाथिबा माने बेदर रोदाजों माने बेदर थांनो हाया नालाय थास'आ।
औ नंगौ।
ओमफ्राय। बिदिनो। इसे गोजान गोजानाव आरो मानि एक फुट बो खालामद्राय। आदा फुदानो जागोन आरो ओमफ्राय बिदिनो हागर एसे थास'नि बे फेंखाखौ
ओ‌‌ होलाङो आरो जेनेबा
औ।
फेंखाखौ बिदिनो होखांबाय बेयाव ओमफ्राय हा बा जिगाबफोर एसे खोबना ओमफ्राय उनावहाय खिलिबाथाय बिदिनो खोना होयो माने बिदिनो सप्तासे आव खिलियो ओमफ्राय जौ इसे जेनेबाखौ एसे खोलांबाय थायो आरो एसे एसे ओ जौबाथाय खोलायबाय बिदिनो सप्तानै सप्ता बेफोरबायदिनि उनाव एसे एसे खोलांबाय थासिगोन सिगोन। दा बारा दिन नांला आरो। एबारो आरो। मास मोनसेसोनि उनावहाय। अखा बोथोरा एसे खम जाहैबा मोनजासिगोन आरो।
औ।
थास' बेबो ओ आसिना थायो। ए माबा थास'आ फैखायो आं नामफोरखौ बारा मिथिजोबा मिथिनायालाय। ओमफ्राय बिदिनो थास'खौ बिराद खामानियाव बाहायजायो जेनेबा रोदा आथिंनिफ्राय आथिंबोथ' जायो ओमफ्राय आरो इनिफ्राय आथिंफ्राय बेदर थालायबाय बे बेदरनिफ्राय बे बिसं बिसंखौबो खाय
औ
एसे ओंख्रि जायो बे ओमफ्राय ओ अमा अमा फिनायफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो अमानो रुनानै होसिगोन हाना बायनानै ओमफ्राय जेनेबा बेदर मोनखांनाय बेदर जुदि थांखांबाथाय ओफ्राय थास' बिफाङा गावनो रानो आरो गावनो रानलांखायो थास' बिफाङा बेदर ओमफ्राय बेनि उनाव एसे गोदान गोरलै खिलिफिन जेनेबा हाग्रानिखौथ' हाग्रानिखौ माबाखौ नाजासिगोन ओमफ्राय जेनेबा न'नि गायनायथ' बेखौ बिसंखौ हाबा मा होनो उनावहाय बेदर थांनाय नङा माने बिसंखौ हायोबा बेनिखायनो जोङो जेनेबा हाग्रानिखौ बिसंफोरखौ खाना जायो आरो जोंहा बेबायदि ओफ्राय बिदिनो माने बुंनो थाङोबा थास'आ गासिबो आथिंनिफ्राय बेदरनिफ्राय ओ बिफांनिफ्राय